औ खोनादों नोंथां।
औ औ मा खालामगासिनो दं दा?
ओम दंथ'यो नोंथां दायो जिरायनानैनो।
औ ओ माबोरै दं दासान्दि?
थिगैनो दंथ'यो नोंथां।
औ आंबो मोजाङैनो दं। ओ दासान्दि नोंथांमोननिथिं अखा हागासिनो नामा?
औ नोंथां दायो दैज्लां बोथोर नालाय जोंनिथिं अखाया ओ सानफ्रोमबो हादों होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा आरो।
औ नंगौ ओ दैबानाफोरनि दैबानाफोर जायो नामा माब्लाबाफोर?
ओ नोंथां जोंनिथिंजाय मोनसे दैमा दङ। दा अखा बुरजा हायोब्ला बे दैमानिफ्राय ओ दैया सौ-सौ फैनानै जोंनि ओनसोलावहाय बाना खालामो आरो नाथाय बरथ''मानाव हाय अखाया बांद्राय गोसाफैयैनि थाखाय आथि ओ दिनैसिम जाथ'वाखै आरो नैबे बोसोरावहाय।
औ आसामाथ' ओरैनो ओ अखा बुरजा हाग्रा जायगाखाना? बेखायनो आसामाव दैबाना औ आसामाव दैबाना जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिदिब्ला जोङो दिनैनि आयदाखौ बे आसामनि दैबानाखौनो लानाय नामा?
औ जागोन नोंथां।
औ बेनिनि सायाव सावरायनो एसे जोङो।
औ दायो नोंथाङा बेखौ एसे बुंग्रोदो।
औ नंगौ आसामाथ' ओरैनो दैमा गुबै हादर ना दैमा गुबै? बै जायगा। बेनिफ्राय गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बुरलुंबुथुरबो लानो हायो देरसिन दैमा। बुरलुंबुथुर बेनिफ्रायनो जागायनानै, जोंहा गोबां दैमा दैसाफोर दं बेबायदिनो आसामाव बेफोरो समावबा लोमसावनाय लोमसावनानै दैबाना सोमजिहोनायखौ, जों नुनो मोनो आरो। ओ नोंथाङा दैबाना जानायनि जाहोनफोरखौ मा मा होननानै सानो?
नोंथां दैबाना जानायनिथ' जोंहा गोबां जाहोनखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जोंनि आसामावहाय अखा गाहाय हिसाबैहाय अखा एसे हायोब्लानो जोंनि दैमा दैसाया आबुं ज जानानै बियो जोंनि ओनसोलावहाय लोमसावो आरो। बेनि थाखायनो दैबाना जायो । बेनिफ्राय आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायजों जोङो मोनसे जाहोनखौबो नुनो मोननाय जादों जे मानसिफोरा दैमा दैसा नङाब्ला टाउन सहरावहाय बै नालाफोरावहाय, बायदिसिना सेवजायै एबा सेवलाङै जिनिसफोर जेरैहाय प्लास्टिकफोर बेफोरखौहाय गारलाबायो, जायनि जाहोनावहाय दैया मोजाङै बोहैखारलांनो हायैयाव दैनि जौथाया बांनानैहाय दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो। मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ दैमा दैसाफ्राबो सिगाङाव जेरैबायदि गोथौ गोथौ मोनना जोंना?
औ
नाथाय दा बिनि गोथौथिया खम जाबोदों आरो। बेनिखायनो दैफोरा थाब थाबनो एसे अखा हाबानो उसिनायखौ जों मोनो आरो। उसिनानै बेबायदिनो जोंनि खा थि खाला बोरि ओनसोलफ्रावबो लोमसावहैनाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनो, बेखायनो दै बाना जायो। बेबायदि मोन गारो
औ। बेनिफ्राय नोंथां
औ नोंगौ
ओं दैबाना जायोब्लाथ' जोंहा माखासे ओ मुलाम्फाबो जायो बेनिफ्राय खहाबो जायो आरोना। दा बेनि सोमोन्दै नों थाङा एसे फोरमायगोन नामा?
ओ खहा बुङोब्ला बेनो ओ जोंहा मिथियोदि हासार, हासार लाबोना होफैयो दैबानाया बेबायदि होनना मिथियो। ओ अबेबा दाब से जायगानिफ्राय ओ दै बानाया लोमसावनानै बेखौ बोहै खारहोनानै बबेबा ओ गुवार आबाद गायजाग्रा माइ गायजाग्रा बेफोरबायदि ओनसोलफोराव ओ दोनफैयो आरो। आरो बेबायदिनो बेजोंनो उल्थायैबो बबेनिबा हासार गोनां ओ हासारखौनो हा गोनां हासार गोनां हाखौनो खुरखाबोनानै ओ हासार गैयि खालामना होफैयो आरो। फारसेथिं बुङोब्ला मोजां आरो फारसेथिं गाज्रि। ओ बेबायदिनो खहाफोरनि गेजेराव जोंहा गोबां सुख'हायै ख'हा जायो ओ न' बां बायनाय गामि सहर बायनाय मोस सौ मैसो बेफोरो गोबां खस्थ' जायो आरो मान सि दुमसियाबो थानो खस्थ' जानायखौ जों मोनो आरो थामेलानि बेलायावबो। हान्थामेलानि बेलायावबो गोबां खस्थ' जायो ना? ओ जेब्ला ओ दैया औ जेब्ला दैया लामाखौ लोमसावगोन अब्ला ओ थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय खस्थ जानाय बेबायदिखौ मोनो आरो। आरो बेजों लोगोसे। बेमार आजारनि बेलायावबो बेमार आजारबो जों जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो दैबाना जोबखांनायनि उनाव ओ जोंहा गोबां बेमारफोर जानाय बेबायदिखौ जों खोनायो आरो नुयो आरो। ओ जेरैहाय कले । रिया ओ। खिनाय जानाय गोबानाय जानाय। आर बेबायदिनो मेलेरिया। बेफोर बेमारफोरा ओ जोंनि गेजेराव जानाय बेबायदि खोनायो
औ नोंथां!
औ।
जोंहा ओ जोंहा जे मेलेरिया जायो दा बे मेलेरियाहाय दैबाना जानायनि थाखाय माने दैबाना जानायनि उनाव जायोना बेयो माबोरैहाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना।
अ औ ओ मेलेरियानि सोमोन्दै मेलेरिया जाय थाम्फै मेलेरिया खालामग्रा थाम्फै मा बुङोमोनलाय बेखौ नोंथां
आंनि मोनथिनायाव देंगु थाम्फैमोन नामा नोंथां।
ओ। औ देंगु नङामोन दे औ एनफिलिस थाम्फै एनफिलिस
औ।
औ बे थाम्फैयानो मेलेरिया बेमारखौ जाहोयो एबा गोसारहोयो होननानै जों मिथियो ओ बे थाम्फैया जोनोम जायो होनोब्ला बे गाज्रि दै दाखोर मैला बेफोराव जोनोम जायो होननानै मिथिनाय जायो आरो। जेब्ला दै बानाया जागोन अब्ला बेहाय ओ दैफोरा थालांगोन ना दखर दखरनो बेबायदि गाज्रि दै थालांनायफोराव बे मेलेरिया थाम्फैया बिदै दैनो सुबिदा मोजां जायो आरो। बेनिफ्राय ओ बे थाम्फैनि जोलैया एरनानै बेबायदिनो मेलेरिया बेरामाबो सनदेरनाय गोसारनाय बेबायदिखौ मोनदों आरो
औ। नंगौ नोंथाङा ओ माखासे खहा आरो मुलाम्फाखौ बुंलांबाय जोङो दैबाना जायोब्ला गामि ओनसोलावानो जा सहर ओनसोलावनो जा गोबां भुगिनांनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय गामि ओनसोल ओनसोलावहाय न बाङा लोमसाव जायो बारि बागाना लोमसाव जायो जेरावनोखि न बाङा मैला जानायनि खाबु थायो आरो बारि बागान दखाननि मैगं थाइगंफोरा बांद्राय दै मोननानै लोमसाव जानानै गाज्रि जालाङो सेवलाङो बेनिफ्राय ओ आरो जिब जुनार थाग्रा गलि एबा दाउ गग्राफोर बे फोराव लोमसावनानै बै जिब जिबिनि थाखायबो थानायनि जायगाखौहाय मैला खालामनानै एबा थाथावै जायगा खालामनानै होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बिनिफ्राय आरो टाउन सहरावबो ओ नुनो मोनो लामाफोरा ओ दैबानाजों लोमसाव जायोब्ला थांलाय फैलायनि गोबां खस्थ जायो जेरावहाय फरायसालियाव थांनायाव एबा अफिसफोराव थांनायाव एबा जि गुनु दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायाव गोबां खस्थ भुगिनांनायखौ नुनो मो मोनो जेरावहाय बियो समाव सहैनो गोनाङा बियो समाव सहैनो हाया बिनिफ्राय माबा मोनसे आरजेन्ट खामानि दङब्ला बेखौ बियो मोनफुंहैनो हायै बेबायदि थासारिखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो आरो आसामनि दैबानानि सोमोन्दै जिहेथु जों सावरायदों अब्ला जोङो बांसिनै सेथि नाम्बारावहायनो खहा जासिननायखौ नुनो मोनो जोंनिनो गुवाहाटि नोगोरावहाय बेयावनो बांसिनै दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो एसे अखा हाब्लानो दैबाना जा बेखौहाय जोङो मोनथिनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ बेजों लोगोसेनो गामि ओनसोलफोरावबो हा खुरखानाय हा खुरखानाया गोबां खहा लाबोयोना आबादारि आबादारिफोरनि आबाद ओ हाफोरखौ खुरखालांनाय आरो गोबांफोरा न' न' बां गैजायै जानानै थानांगौ जायो दैबानानानै हा खुरखानायाव बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
औ नोंथां बेनिफ्राय जोंहा बेनिफ्राय बारग'नायनि राहाफोरबोथ' गोबां दङ दंनाया ओ बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो जे बुंनो हागोन नामा?
औ जोंनि दैमा दैसा बा माबा मोनसे हाया दैबानानि थाखाय खुरखायो होनदोंना नोंथां अब्ला बेखौ जोङो खुरखानायखौ होबथानानै लाखिनो थाखाय जोङो बेवहायो ओ जेनेबा औवानि नङाबा दंफांनि बेरा बायदि खालामनानै दोनानै बेवहाय होनो हायो आरो बेनिफ्राय आरो माब्लाबा दंफांफोर गायनानै होनो हायो बै हा खाथियाव दैैसा खाथियाव आरो औवाफोरखौ गायनानै होनो हायो अब्लानिया नैबे औवा एबा दंफांनि रोदाजों हाया सिथाबनानै हा खुरखानायाव होबथायो आरो बेनिफ्राय आरो जोङो बायदि खालामनानै होयोब्ला बेहायो बायदिसिना बिलाइफोरा फोथेनानै थासिगोन नालाय अब्ला बेखौबो बै माबानायनि थाखाय ओ हाया खुरखानायनिफ्राय रैखा मोनो आरो
औ नंगौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे ड्रेनफोरखौबो दाखोर गारनायफोरखौ बन्द' खालाम नांगौ जाहाथे बेजों दैफोरा गोरलैनो बोहैलांनो हायो बेफोरखौबो ज जों नोजोर होनो गोनां आरो बेफोरनिफ्रायनो जों दैबाननिफ्राय एसेबाबो रेहाय मोनगोन । होननानै जों सानना लानो हायो
औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै ना?
औ नोंथां औ दोनथ'नोसै गोजोन्थों नों थां ।